औ
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना मोजाङै?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङाबो आंनि खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां। ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आङो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां। नोंथाङालाय?
औ आंबो बिदिनो उम उम माने रुमनि बाहेरायाव जिरायना दं। रुम सिङाव बिराद गरम जोंना नोंथां बिनिखायनो रुम बाहेराव जों माने आङो फैनांदों आरोना बार जानो थाखाय एसे। नोंथांमोनथिं बोथोरा गरम ना थान्दा?
गरमानो नोंथां जोंनिथिंबो नाथाय दा अखा दोमैनानै दङ। अखाया हायाखै बिनिखाय बारा गरम मोनाखै आरो। रुम सिङाव थादों फेन होनानै बिनिखायनो बारा गरम मोनाखै।
अ नोंथाङा ओंखाम जाबायना?
आं ओंखाम जाथ'वाखै नोंथां।
अ जानो जायाखै नामा नोंथांना ओंखाम?
जानो जानायाथ' जाबायमोन नाथाय आङो उखैनाय मोनिखाय जाथ'नाय जायाखै नोंथां।
औ औ ओ आं नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै फन हरनाय जादों आरो ना। आमसाय बे आयदायानो जाबाय दावबायनायनि बागै सावरायनाय आरो ना। ओमफ्राय नोंथाङा बिदिनो अबे बबे जायगायाव दावबायफेरखो बेफोरखौ फंनैसो बुंनो हागोन नामा आरो माने बे दावबायनायाव बोरै बोरै माने थांनांगौ? अबेनिफ्राय अबेसिम ट्रेभेल खालामनानै ओमफ्राय बेनि खरसाफोरखौ एसे बुंना होदो नोंथाङा।
औ जागोन नोंथां। आङो थुमजां, थुमजांखौ मिथियोना नोंथाङा?
औ खोनानो मोनदों नोंथां माने मानसिफोरनि बिदिनो ओ रिल्स नुयो इन्सटाग्रामाव ओमफ्राय फट'सफोर नुयो आर ना गोबां बिराद समायना जायगाया।
औ आङो तुमजांआव थांखांबाय, मेघालआव थांखांबाय, बेनिफ्राय सिक्किमाव थांखांबाय। आं नोंथांनो आंनि तुमजांआव थांनायनि एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थानोसै आरो।
औ औ।
औ जोङो गुवाहाटिनिफ्राय मोनानि टुवेल्भ इलेभेन फिफ्टिफाइभआव थांनाय जादों मोनानि। बेयावहाय जोङो साब्रै मानसिमोन, बेनिफ्राय बेयाव जोङो सिक्स हानद्रेद ना मानि टिकेट लानानै थांदों। बिनिफ्राय माहुर माहुर होननाय स्टेसनाव ओंखारहैदों जोङो।
औ।
फुं फुङावनो मोनहैदों आरो। बिनिफ्राय जोङो बिनिफ्राय ओंखारनानै अट' अट'जों थांदों थुमजांसिम जिनिफ्राय ओ ट्रेकिंखौ स्टार्ट खालामनांगौ।
औ।
बेयावहाय जोङो दै आरि बायनानै लानानै थांनानै गोजौआव गाखोलांदों आरोखि ना? जोबोद खस्थ' जादों नाथाय जोङो थेवब्लाबो थांदों।
औ औ।
थांनानै जोङो बा एसे बेलासि जाहैदों मोनहैनायाव गोबां समानो लादों नै घन्टासो सम लादों ट्रेकिंआव। बिनिफ्रायो जोङो तुमजां भिलेजाव मोनहैनानै बेवहाय टेन्टाव थानाय जादों।
औ।
बिनिफ्राय टेन्टआव सानसेयाव बाजौ रां लादोंमोन, बेयावहाय दिनारा इनक्लुदमोन आरो। बेनिफ्राय बेयाव एसे फ्रेस जानानै जोङो तुमजांखौ पिकआव थांनाय जादों।
औ।
बेनिफ्राय बेयावबो गोबां समानो लादों। बेयाव गाखो खांनायनि उनाव जोङो बेलासियाव
ब्रै रिंगासोआव जोङो फैफिननाय जादों बिनिफ्राय। बिनिफ्राय फैनानै जोङो बेयाव हरखौ थानाय जादों। बिनिफ्राय नेक्स्ट देयाव जों बिनिफ्राय फैबाय।
औ।
ओ बेलासि, बेलासिथ' जाद्रायाखै
बिनिफ्राय फैनानै जोङो मोनायाव मोनफैदों आरो गुवाहाटियाव।
औ।
औ बे बेखिनियानो बेयाव जोंहा खरसाया थामरोजानिफ्राय ब्रै रोजासिम जादों आरोखि ना।
अ बे तुमजांङा मा जायगायाव गोलैयो नोंथां?
बियो आसामावनो गोग्लैयो आसाम हाफ्लं हाफ्लंआव गोग्लैयो बियो।
औ औ नोंथां मा होनदों नोंथां?
औ बुंनाय नोंथां नों बुंदो।
औ नोंथाङा माने थुमजाङआवल' थांदोंना द दस्रा जायगायाव बेरायदों माने खाथि खाला बेरायग्रा जायगा दंबावो नामा नोंथां?
अ बे तुमजां थांनाय जायगायाव नामा? तुमजां साय थांनाय जायगायावथ' दङ जेनेबा हाफ्लङानाय नायथावथाव नोंथाङा रिल फोरावबो नुयो जानो हागौ नाथाय नाथाय जों इसिबां गोबाव थाबोआखै जोङो सानसेयाव तुमजङावल' थांनानै पिकावल' थांनानै जोङो फैफिननाय जादों।
औ-औ नोंथाङा मालाबा थांनो सानो नामा बेफोर जायगायाव नायनो माने बिदि हाफ्लंनि दस्रा जायगाफोराव थुमजांखौ गारनानै
औ नोंथाङा आङो नायनो गोसो
औ
दा समाबो मिलायाखै नालाय थांनो हाथ'नाय जानाय नङा आरो फिउचाराव आङो थांनो गोसो जागोन औ
आरो अबे जायगायाव बेरायदों होनदोंमोन नोंथाङा
आङो मेघालया सिक्किमयाव थांबाय आङो मेघालयानि एक्सपिरियेन्सखौ बुंनोसै आङो मेघालआव चेरापुन्जियाव थांखांबाय बिनि उनाव खनथामानो जाबाय आङो मेघालआव थांनाया आं रिसेन्टलि औ रिसेन्टलि थांनायनि बाथ्राखौ आंो बुंनोसै आङो रिसेन्टलि बुल्स ट्रेक होननाय मोनसे जायगायाव थांदोंमोन नोंथाङा खोनाबाय जानो हागौ
औ खोनादों नोंथां बेनो रिल्सफोरावनो नुला बायनाय बेफोरखौनो नुबाय थायो नालाय बेयावनो खोनाबाय थायो
औ बे नोंथाङा चेरापुन्जि थांनाय लामाखौ मिथिगौ ना
औ मिथिगौ नोंथां
औ बे बे साइदजोंनो थांनांगौ आरोखि ना बे शिलंनिफ्रायथ' थार्टि मिनिट्ससोल' लायो।
औ।
बिनिफ्राय बेयाव थांनानै ट्रेक ट्रेकिं खालामहैनांगौ आरोखि ना मेन पइन्टाव मोनहैनो थाखाय
औ औ।
बिनिफ्राय थार्टि मिनिटस थार्टि मिनिटसोनि ट्रेकिं खालामनानै बे मेन पयन्टाव मोनहैयो बिनिफ्राय बेयाव जोङो दसे फट'फोर लाबाय भिडिअफोर बानायबाय बिनिफ्राय फैफिनबाय आरो
औ नोंथांमोना सानसेयावनो फैफिनदों नामा थांनानै।
औ बेयावथ' थानायनि इदि गैखायानो थानायनि जेबो खेब केपासिटियानो गैखाया बे बुल स्ट्रेक होननाय जायगायाव बिनिफ्राय फैनानै जोङो शिलंआवनो थाफैनाय जादों आरो ना।
औ औ माने हरसे थानाय जाबाय आरोोना नोंथां।
औ।
औ नोंथांमोना माजों थांनायमोन थांनायाव?
जोङो बाइकजों थांनाय जादों
औ औ
औ
मोजाङानो दे नोंथां
औ नोंथाङाबो बबावबा- बबावबा थांबाय जानो हागौ नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा बबावबाव थांखांखो
औ थांदोंमोन नोंथां आङो रिसेन्टलि माने सिक्किमाव थांदोंमोन माने बिदिनो एसे गोबाव जाबाय आरो ना ओमफ्राय बिदिनो माबायाव थांदोंमोन दार्जिलिंआव माने सिक्किमाव थांनायावनो दार्जिलिंआव हाबबोनाय जादों आर ना नोंथां।
औ
ओमफ्राय सिक्किमाव थांनो थाखायथ' जों ट्रेनजों थांदों नालाय ओमफ्राय बिदिनो रंङिया स्टेसन नोंथाङा रङिया स्टेसनखौ मिथिगौ ना?
औ मिथिगौ नोंथां।
औ रङिया स्टेसननिफ्राय जों ट्रेन गाखो होनानै माने बिदिनो जों निउ जलफायगुरिसिम थांदों आर ना ओमफ्राय जों थांनाया जोंहा आइ, बाबा ओमफ्राय आंनि लोगो -लोगो लाहाबो थांदों आरी ना फिसा पेरेन्टस जों ओमफ्राय बिदिनो जोङो निउ जलफाइगुरि स्टेसनाव ओंखारबाय ओमफ्राय बिदिनो जोङो जोंना माने बाबानि केम्प दं मोनसे सिलिगुरियाव ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जोंहा बाबाया गारिखौ लेंंहरनानै सासे दड्राइभारखौ लिंहरनानै जों गारिजों थांनाय जादों आरो आर ना सिलिगुरिसिम। निउ जलफायगुरि स्टेसनाव ओंखारनानै ओमफ्राय जोङो बेयावनो मोनाहैखादों नालाय मोनाहैखादों माने ओ बिदिनो जोङो फुङाव गाखोनानै मोनायाव मोनहैदों औ। ओमफ्राय मोनाहैखादों ओमफ्राय बेयावनो हर थानाय जाबाय आरो ना नोंथां। ओमफ्राय बिनि नेक्स्ट दे खालि जोङो बे माने गारि रिजार्भ खालामनानै सिक्किम ज थांनाय जादों आरो ना ओमफ्राय बिदिनो लामाफोराबो बिराद माने बिदिनो खेंक्रा-खिंकरि नालाय औ बिदिनो मोजांबो मोनलायलाङो माने बिदिनो खेंख खेंख्रि लामाखौ नुनानै ओमफ्राय बिदिनो जोङो थांबाय ओमफ्राय जों गेंटकआव हर थाहैनाय जादों आरोना। ओमफ्राय बिदिनो जोङो जोंहा बाबाया बर' हटेल बिदिनो नुबाय थायोमोन आरोना अनलाइनाव ओमफ्राय बेखौनो बुकिं खालामहरबाय बर' हटेलाव थानाय जादों। ओमफ्राय नोंथाङाथ' मिथिखायो बर'नि जानायफोरखौ ओमफ्राय बिदिनो जोंहा बर'नि जानाय मोनदोंमोन आर ना ओजों बिखौनो माने बिदिनो दिडिनार खालामबाय जोङो दिडनार खालामनानै नेक्स्ट दे खालि जों बेरायहैबाय आरो ना जायगाफोरखौ नायहैबाय बिराद समायना -समायना जाय दं आर ना बिदिनो जों रपवेयाव गाखोदों ओमफ्राय एम जि मार्क मोनसे होननाय माबा दं ओ सपिं खालामजायो बेयाव। बिराद मोजां मोजां माबा दं बायनो हायो। नाथाय दामफोरा बिराद बुरजा आरोना बेयाव। ओमफ्राय बिदिनो आं मोनसे सुवेटार बायनाय जादों। ओमफ्राय इदिनो जोङो बेरायनानै जों सान उम साननै ना सानथाम थानाय जादों खोमा नोंथां। साउथ सिक्किम बिदियावबो थांनाय जादों आरो ना नोंथां ओमफ्राय बिदिनो जों फैनायाव दार्जिलिंआव हाबबोनाय जादों बे दार्जिलिंआवथ' उम बिदिनो सानसे थानाय जादों आरो ना नोंथां बिदिनो जायगाफोरखौ मोज जाङै नायना लानानै फैबाय आरो जों दार्जिलिंनिफ्राय। बिदिनो आरोना नोंथां। दे होमबा न' नोंथां जोंहा रायलायनाया समबो जाबाय।
औ नोंथांजों रायलायना गोजोननाय मोनबाय दे नोंथां। औ गोजोनदों।